दोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दा खोनादों नोंथाङा
आं नोंथां फुंनि जामुं जानानै नै जिरायबाय दङ
अ बाखि मोजां खबर सबर
औ नोंथां मोजांथ' नोंनालाय बोरै
औ बरथमान
औ मानो फन खालामदोंमोन नोंथां
अ नोंथां फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने बर' हारिनिनो मोनसे आयदा नि सायाव सावरायनो सानदोंमोन माने
औ नोंथां मा आयदा
खोनाबाय माने मा गाननाय जोमनायाव जोंहा बा जियाव मा मा आगर एरखाङो बा माबोरै एरखाङो बैफोरखौनो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ औ नोंथां जोबोद मोजाङै दा सावरायजागोन दे
औ नोंथां जोंहा गोदोनि' गोबां समायना रमायना नालाय दा बै मा माबोरै सोर आगर एरजेनाय माने बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ने नोंथां
औ नोंथां जागोन दे दे नों जागायजेनदो बिदिब्ला
जोंहा आगर एरखांनायजों सावगारि आखिनायजों एखया एखेफ्रामानो जायो नङा होमबा
औ औ
नुनो मोनोजे आखाइजों नाथाय मा खुन्दुंखौ आगर खालामनांगौआ गोबां माने साननो गोनां बाथ्रा माने गोबोराब आरो
औ औ औ
हा औ गोदोनिफ्राय दिनैसिम बाहायबाय थानाय जोंनि गाननाय जोमनाय सिफोराव गां समायना रमायना आगर एरखांनानै गानबो नुनो मोनबोदों आ बैफोर आगरफोरखौ जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिनो सोरगिदिं थानाय
बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार हाजो हाला हायेन दैमा दैसा माने बैफोरखौ लानानैनो जोंहा माखासे सानखांथिजों आ जियाव आगर एरखांबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो
उम जागोन थां
औ जेरैबायदि जोंहा आगरफोरनि मुं होननानै बुङोब्लाथ' गोबां मुं दङ जायखौ जोङो माने बुंनानैबो फोजोबनो हाया आरो
औ औ
औ जेरैबायदि हाजो आगरनो दिंसिया आगर फारौ मेगन थाइगिर बिबार सिंग्रि आगर सिखिरि बिरनाय आगर माने बायदि बायदि आरो गोबां दंबायो नोंथां
औ औ नोंथां
उम नोंथां माने आथिखालावबो बाहायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैबायदि जोंहा हाजो आगरखौ आर'नाइ ना जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइ दा बै आर'नायइयाव माने हाजो आगरखौ जिं जिङाव माने एरनानै होनायफोरखौ रोखा नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
औ दा नोंथाङा बेफोरनिनो सोमोन्दै इसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा आंनो
जौ जागोन नोंथां हागोन आंनि माथोयाथ' मोजाङै खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथाङा एकदम क्लियार
बिदिब्ला दानि नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंनि
औ
आगरफोरा सानख'हायि दं होननानै औ थारैनांगौ बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां सोमोन्दो थानानै रायजो जाबोदों दा बेखौ नायनानै बिथांमोना जोंनि गाननाय जोमनाय जियाव एरखांनाय आगरफोरा गासै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै नोंथाङा दानिसो एसे आगोलाव बुंखादों हाजो आगर थाइगिर बिबार दावरायनि गां दा बेफोर गासैबो आगरफोरा गासैबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बै समाव जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि गाननाय जोमनायखौ साबसिन समायना खालामनो थाखाय जों जेरै मोखाङाव मेकआप फोनो आखाइयाव मेहेनदि बानायो समायनो थाखाय थिग बे बेबायदिनो गाननाय जिआवबो समायखांनायखौ बेरखांहोनो थाखाय मा मोनसे गुबुन स्टेपफोर लायोबा एबा आयदाफोर लायोबा मोजां जागोन बेखौ साननानैनो नोंथां मोना गावनि गाननाय जिआव गोबां मिथिंगायाव मोननाय सावगारिफोर बेरखांदों दा नोंथाङा बुंखादों जे सावगारि आखिनायाव जेसेबां गोरलै नाथाय ओ जोंनि गानाय जोमनाय जिआव बै सावगारिखौ एरखांनायाव एसेबां गोरलै नङा सम नांगौ जायो मानोना जों मोनफ्रोमबो सावगारिफोर खौ ओ जोंनि आखाइजों नायबिजिर बिजिर आरो जाहाथे जोंनि गाननायाव एबा जोंनि जिआव बे सावगारिया एर खांब्ला मोजां नुगोन बेखौ नायनानैसोै लुयोना बानायो नालाय जोंनिया
औ नोंथां
बेखायनो सम लायो आरो नोंथां ओह ओह बिनि सायाव ओ बेसिबां गियान गैया नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनाय
औ नोंथां माने बेखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आगरखौ एरखांनानै गानबोदों बा बाहाय होदों नालाय आथिखाल मुगायावबो उम माने बेफोरखौ जोंहा बर'नि बर' हिन्जावफोरनि ओ गानग्रा सिनाय थि होननानै बुङोब्ला जेरैबायदि दख'ना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दखनायाव माने गोबां रोखोमनि आगरफोर एरखांनानै गानबोयो लोगोसेनो दख'नानि अनगायै जोंहा जोमग्रा लायो फालि बेखौ माबा मोनसे आलन ना माबा मोनसे होनोमोन
औ औ
औ नोंथां आरो मा जोंहा दङ दहायनो होनबाय आङो एसे आर'नाइना जोंहा बर'नि बर' हारिनि सिनायथिया औ आथिखाल मुगायाव आर'नाइया जि आथिं मोननो हानाय जाबाय नोंथां ना तारमाने आर'नाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा थोंजों जोंनि बर' हारिखौ माने सिनायथिनो हायो आरो आर'नाइनि गेजेरजों
औ औ
औ थारमानि बेयाव आर'नाइाव जोंहा गोबां रोखोमनि आगरफोर एरखाङो जेरै हाजो आगर बिनिफ्राय बै गेजेराव गल गल थानायखौ गोदान नाम होदों आरो आं बेखौ एसे खोनानो मोनदों माबा बन्दु आगर होननानै बुङो जाहैदों नोंथां
औ
औ माने बन्दु आगर माने मा जोंहा आलासिफोरनो मान होयो नालाय
औ
थारमाने जोंहा बैयाव एसे लोगो लोगो बायदि खालामनाय जायो नङा होमबा आर'नाइ सोनानै बे बरायनो माने जोंनि लोगो खालामनाय थारमाने बे नोजोरजों नायनानै बन्दु आगर होनानै दोनदों नामा आं बेखौ माने बारा मोजां नायबिजिरनाय जायाखै आरो
थारैनो
औ आरो जोंहा बे दखनाया माने बेखौ बे दख'ना मुं दोननायनि मोनसे जाहोन दं जाहैदों नोंथां
मा जाहोन नोंथां
दख'ना बुंनायनि जाहोना जाहैबाय माने बेखौ दख'ना बुङालासिनोबा जोंहा गानद्रा जि फोरबो होननानै बुंनो हागौमोनना नोंथां ना
औ औ
औ जेरैबायदि जों गोबां ने बुहुमाव थानाय गासिनाबो जे ओरैबादि मुं दङ माने बेखौ दोननायनिबो मोनसे जाहोन दं जाहैदों बे जाहोनानो जाहैबाय माने जोंहा दख'नाखौ जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा बा बिमा माहारिफ्रा गानोब्ला माने द'था खना जायो जायैदों
औ औ
औ ओरैनो दख'नाखौ मा होनो फुवारनानै नायोब्ला बा बेखेवनानै नायोब्ला ओरैनोथ' मोनब्रै खनाखौ नुयो नङा होमब्ला नों नोंथां औ आयत दब्लाय बायदि नुयोनदां नोंथां
नाथाय जेब्ला गानो बे द' था
औ माने औ गानोबा माने सयथा बा द'था खना जायो आरो जायनि जाहोनाव माने द' ख'ना दख'ना होननानै बुंनाय जायो जाहैदों आरो
औ थारैनो दिनैसो मिथिबाय आं नोंथां
औ नोंथां दा बिदिनो माने जों बेफोरखौ माने जों नों आं बा जों गुबुनजोंबाबो सावरायाबा बा बिदिनो लेखाफोराव बा बिजाबफोराव लिरनानै गालाङाब्ला माने बेफोर सोदोबफोरखौ दोननायनि जाहोनफ्रा माने गोमानाय खौ दोननायनि माने जेबो जाहोन थाहैया आरो आंनिबा
औ औ थारैनो नोंगौ सैथो बाथ्रा ओ नोंथाङा बुंलांबाय गोबां खोथा जेरै ओ दख'नानि ओंथि आरो बिनि सायाव बेखौ जेरै बानायो नंगौ दानि समावथ' जोङो न'आव हिसान दानायखौ गोबां खम नुसै दानि समाव जोङो इन्डास्ट्रि एबा कलकारखाना फ्रावनो बहनो दा गोदोनि समाव आगर एरखांनायाव जेरैबायदि सम लायोमोन दा एसेबां सम लालिया आरो दानि समाव जों गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरखौ नुनो मोनो गोदोनि जों दानाय लुनाय खौ नाया एबा गोदोनि दख'नाखौ नायोब्ला जों नुयोमोन जे फ्राय दख'नाफोरानो एखे जोबमोन मानोना जों बर'नि गेजेराव खोब साननो हानाय नैजिथासोल' ओ जोंहा आगरफोर दङ आरो बे आगरफोरखौनो जोंनि आइजोफोरा गावनि गाननाय जिआव सुखाङोमोन नालाय बेखायनो एखखे जारफ्राम जुबोमोन आरो दानियाथ' जोंहा कलकारकारहामफ्राव एबा गुबुननिफ्राय फैनायखाय एसे गुबुन जायो आरो जायफोर खम समनि गेजेरावबो ओंखारो बेवहाय एसेबां मेटेरयेल्सबो नाङा जायो आरो सर्सेसफोराबो खम जायो नङाबाथ' जोंहा दख'ना दानो नांगौब्ला जों सोंनायनिफ्राय लानानै दानायसिम सासे सुबुङा दानो हाया बेयाव दानाय समाव सासेया दानो हायोब्लाबो बेखौ सोंनाय समाव हारसिं मानसि औ हेल' नोंथां हेल' खोनादोंना हेल' नोंथांनि माथो खोनायासै